अ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
अ
नोंथाङा फ्रि दं नामा? औ ओ नोंथांजों आङो औ नोंथांजों आङो जोंनि बर'फोरनि ओ बो बैसागु फोरबोनि सायावनो नोङा एसे ओ आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा जेरै जोङो ओ बैसा गु फोरबोखौ जोंनि बर'फोरा ओ माबायदि खुंनाय जायो नोंथांमोननि ओनसाव मा ओ मा बायदि जोंनि बैसागु फोरबोखौ खुंनाय जायो नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा नों थां
नोंगौ नोंथां थारैनो बैसागो फोरबोखौथ' जोंनि बर' गामि गामि जोबोरैनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो। बेयो मोनसे जोंनिनो फोरबो फोरबोआ औ बे खौ ओ जोङो एप्रिल मानि जोङो जिबा खालारफोराव फालिनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय मोसौ बैसागु बु बेवहाय जोंनिया बैसागु बुङोब्ला बेयो मोनसे बोसोरनि जेनेबा गोदान बोसोरफोरखौ बरायनाय बेवहाय औ बायदिसिना मिथिंगानि बिफां-लाइफांफोरा जेनेबा खिलिनायजों लोगो से जोंनि जि बैसागो बो थोर बेबो जोंनिया समायखाङो ।औ बिदिनो औ बिदिनो जोंनिया मोसौ बैसागोआ गिबियाव जाग्रोयो। मोसौ बैसा बुङोबाथ' बेवहाय जोङो मोसौखौ जेनेबा गुरु हिसाबै जों फुजियो स' एनिखायनो जोङो मोसौखौ । बै खालि मोसौ बैसागु खालि जोङो दैमाफोराव होना लांनानै जोङो थुखैहैनायखौ नुनो मो बेनि सिगां जोङो गिबि जोङो फुङावनो जेनेबा बायदि रोखोमनि ओ फिथाइ ओ माबा जेनेबा औ बिदिनो जेनेबा
औ जेरै जोङो ओ दिग्लि गुटि थाराय, हालदै ओ पानिलाव, फान्थाव बेफोरखौ जोङो ओ मोनसे आरूङाव फिसा जिरनानै जों माला सुनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां थारैनो नोंथां बुंनाया थार बिदिनो जोङो मो सौखौ लांनानै उनाव जोङो दैमाफोराव जोङो बेफोर ओ माने मोसौखौ थुखैनाय नुयो जि जोङो नोंथाङा बुंबाय औ बेफोरजोंनो जों माने मोसौखौ मोसौनि मोदोमाव जोङो सारनानै जोङो आरो बायदि खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबनानै जोङो बेखौ थुखैनाय जायो आरो बिदिनो जि जोंनिया गोदान ओ गोजाम भाखा थायो बे भाखाफोरखौ जों बेयावहाय ओ गारबोनाय जायो आरो जोङो जि दुब्लियाव बे खालि मोसौफोरखौ जों उदाङै हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो नों थां बिदिनो जों जेब्ला मोना मोना जों खानो लाबगोन खानो लाब्बाथाय जोङो गोदान फागा जे माबाखौ गलियाव गोदान दिरुंजों जोङो खानायखौ नुनो मोनो। औ बिदिनो जोंनिया मोसौ बैसागोआ थाङो आरो मोसौ बैसागो खालि जोङो गोबां रोखोमनि जेनेबा गोखा गोखै बायदिसिनाफोरखौ खानानैबो जोङो
औ औ।